औ नोंथां
औ नोंथाङा मा खालाम दों?
आं दासान्दि ओरैनो दङ नोंथां। नोंथाङा मा गासिनो दङ?
आंबो दं ओरैनो ओम नोंथाङा सम दोङोब्ला आं नोंथांजों फंनैसो बाथ्रा सावरायगोन होननानै कलखौ हरनाय जा जादोंमोन।
औ नोंथां सावरायनो हागोन।
औ नोंथांनाव मोनसे सोंथि सोंनोसै होमब्ला आङो नोंथां।
औ नोंथां औ।
औ। जोङो मबाइलनि जोहै ओ हारिनि बागै बायदिसि नो सिनायथि होलांनो हायो बेफोरनि बागै जों मबाइलजों मा मा खालामनो हायो एबा जोङो जों जानबुंजों म बेखौ जेने बा जोंनि बर' जानबुं होनो बेजों जोङो मा मा खालामनो हायो बेनि बागै एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना नोंथाङा?
औ हागोन नोंथां। ओ जामबुं होननानै बुङो ब्लाथ' ओ दानि जुगाव जोङो सब निबो आखाइयाव बा बयनिबो न'खरावनो जोङो नुनो मोनखायो नोङा होमबा नोंथां?
औ। औ नंगौ नोंथां।
बिदिनो ओ ओ जामबुंआ सुबु खास सासे सुबुंखौ मोजांबो एबा गाज्रिबो बेफोर बायदि खालामनो हायो जेरै जोङो बेखौ मोज मोजां बाहायनो रोङोब्ला जोंनि थाखाय जोबोर मोजां खामानि होयो नाथाय जों बेखौ गाज यै जुदि इउस खालामो बा बाहायो बेफोर बायदि खालामोब्ला जोंनि थाखायनो ओ एसे खहा गोनां होननानै जोङो मिथिनो मोनो नङा होमबा नोंथां? औ बिदिनो जामबुंजों जोङो गोबां रोखोमनि ओ खहाय मोनो जेरै ओ गोदोनि जुगाव जों नियाव बेफोरबायदि मबाइल गैनि जाहोनाव जोङो गोजान गोजानावखा खामानि मावनो थाहैनाय बा जोंनि जा जाथि खुरमा आलासि बेफोरजों जोङो रायज्लायनो हायामोन । बेफोरबायदि लाइजामजों हरनायावथ' जबोद गोबोव सम नाङा मोन । होननानै नोंथाङा मिथिखागौ जानांगौ औ बिदिनो आरो लोगोसे ओ जोंनियाव मायबा मोनसे जाब्रबथाय दा जाबा लोमजाबा साजाबा बा हाबानि बा मायबा मोनसे बा दिनै जोङो खबर हैनोबा खबर हैनोब्लाबो जोङो आगोलनि जुगाव बेफोरबायदि जोबोर गोबाव सम नांगौमोनबा जोङ खबर हैनो हायामोन नाथाय दानि जुगाव जोङो बेै दाबसिनिफ्राय बै दाबसे बे गोजान जायगायाव ओ थाहैनाय सुबुं ब्लाबो जोङो ओ मबाइलनि गेजेरजों बा जोङो जाम बुंनि गेजेरजों बेखौ जोङो फोरमायलायनो हायो ओमफ्राय ओ न खरनि सोरबा सुबुङा गोजानाव खामानि मावहैनो थाहैदोंबाबो बेनि खौरांखौ जोङो मिनिदआवनो बा चेके नावनो सानसेयावनो जोङो खबर लाह रनो हायो नङा होमबानो नोंथां?
नंगौ नोंथां।
आरो बेबायदिनो फरायसाफोरनि थाखायबो ओ जोबोर मोजां। दानि गासिबो फरायसाफोरानथ' एनड्रयद मबाइल खौ इउस खालामखायो नङा होमबा नोंथां औ बेफोरबायदि ओ फरायसाफोरा जुदि ओ बे जों जामबुंनिफ्राय मोजां जुदि ओ बेफोरबायदि अनलाइन कर्स बा अनलाइन जोङो ओ टि सिं बेफोरबायदि खालामनो हायोब्ला अनलाइन क्लास खालामनो हायोब्ला उम जोङो बेनिफ्राय बो गोबां मुलाम्फा मोननो हायो। नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
गोबां सुबुङानो बिजाब बा बेफोरबायदि बायदिसिना खौ सम लानानै सम बायनो हायाबो जानो हायो। जोङो खायफा औ। जोङो खायफा मिथियै बाथ्राखौबो बेनि फ्राय जोङो मिथिनानै लानो हायो आरो नङा होमबा नोंथां? औ आरो लो गोसेनो आ बेजों जोङो गोबां रां आर जिनायनि मुलाम्फाबो मोननो हा हायो जेरै डलार होननानै बुङोबा नोंथाङा आ मोनथि खायो जानांगौ। औ गोबां सुबुं फोरानो गावनि रोंगौथिखौ बा आ बेफोरबायदि रोंगौथि बेखौ जोङो ससियेल मिदियानि गेजेरजों जों हेंगारनानै बा फेसबुक पेेज बा इउथुब फोराव जों हेंगारनानै ओ गावनि रोंगौथिखौ सुबुं फोरनि
औ औ औ। औ औ औ औ औ। औ औ। औ। औ औ। औ औ। औ।